हेलौ
हेलौ
औ नोंथां
अ
औ नोंथाङा मा खालामदों?
खोनादों नोंथां।
ओ औ मा खालामदों?
आङो ओ
हेलौ औ नों अ नोंथाङा दसे सम दङ नामा? नोंथाङा दसे सम होनो हागोन?
औ दङ
हेलौ औ आं मोनसे टपिकनि सायाव रायलाय रायलायनोसो नोंथांनाव कल हरनाय जादोंमोन हेलौ खोनायाखै नामा? हेलौ हेलौ हेलौ
हागोन मा आंनाव खोनादों